औ खोनाबाय ओं।
औ दे बिदिब्ला जों सावरायनायखौहाय स्टार्ट खालामसै दा जों उम एसे आं बेनोसै आं एसे सोंबावनोसै आरो ना।
औ सोंदो।
उम बोथोरफोरखौ खेबसे खोन्थाहरबावदो नामा ओं एसे जोंनि मा मा बोथोर दं बेखौ खोन्थाहरनो हागोन?
जोंहा मोनब्रै बोथोर मोनबा बोथोर दङ'
औ।
उम गोलोम बोथोर जेखौ जों सामार बे सिजोन होनो गोजां बोथोर जेखौ जों विन्टार सिजोन होनो इंराजियाव उदां बोथोर जेखौ जों स्प्रिं होनो ओमाय दुफां बोथोर जेखौ जों अटम होनो आरो दैज्लां बोथोर जेखौ जों रेनि सिजोन होनो एबा मनसुन सिजोन होननाय जायो।
गोजां बोथोर गोलोम बोथोर दुफां बोथोर आरो दैज्लां बोथोर आरो उदां मोनबा। दा जों मेन सावरायनांगौआ जों मोनसेखौ सावरायनोसै आरोना।
औ।
जों उइन्थार एबा गोजां बोथोरखौ रायज्लायनोसै
औ। नोंथांनि माने साबसिन अबे मोनसेखौहाय साबसिन मोनो।
दा बुंनो थाङोबा उदां बोथोरा मोजां होनजायो आं आंनि पार्सनेल आरोना पार्सेल जोंनो गासिनोबो बोथोरखौनो नांखागौखा उदां बोथोराव एसे गासैखौबो नांगौ। बात बेहाय एसे बे जोंनि टेम्पारेसार एबा गरमाबो खम जायो बारा गुसुबो जाया ना? अखाबो एसे मोनो। गेजेराव आरो दा
उम उम।
थ' बेखौ मोनो आरो नों नोंनिखौ खोन्थाहानो हागोन नामा एसे
आं गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो
ना गुसु गावहा बेखायनो बारा
आं उदां बोथोराव बांसिन गगा मोननाय जायो मानो होनबा बेयो मोनसे औ बोथोर सोलायनायनि माबा नालाय लोमजानाय गगा मोननाय आमाय मोननाय
बेखौथ' मिथिबाय जों दा बांसिनै नोजोर होनानै जों गोजां बोथोरखौ राय्लायगोन गोजां बोथोरा फार्स्ट आव आं एसे होनग्रोनोसै आरो ना मानो नांगौ बेफोरखौ मिथिखागौ जों एभ्रि सिजोन एबा गासैबो बोथोरा जोंनो नांखागौखा।
औ।
इकुवेलि एबा समालि जोङो नांगौ जायो। जेरै गोजां बोथोराव जों माइ गायनाय मा। गायनायाव गोलोम बोथोराव सरि गोलोम बोथोराव जों माइ गायनाय मानायखौ जों खालामो ओमफ्राय। गोजां बोथोराव जों हारभेस्ट खालामनायनि टाइप जायो बे। जों बोसोरावनो आलदा आलदा जानाय लोंनायखौ जों बुथुमनानै लानो हायो आरो। दा गोजां बोथोराव जोंनि। बे स्पेसियेल आ नंगौ मेला दा बेनि सिगां नों एसे। सावरायहरबावदो एबा बुंथिदो।
ओ गोजां बोथोराथ' जोंना। जायैबाय फुरा बोसोरावहाय बयनिफ्राय गुसुसिन सम। गुसुसिन सिजोन जाहैबाय। बोथोर।
औ औ।
ओमफ्राय। बेयो। दुफां बोथोरनि उनाव फैयो। आरो। उदां बोथोरनि सिगां। जायो आरो बेयो। फाय गोजां बोथोरावहाय। साना गुसुं जायो आरो। मोनाया गोलावसिन जायो।
औ।
आरो बेयावहाय बे बोथोरावहाय जायगा लायै जायगा बरफफोरबो गोलैनाय जायो।
औ।
जोंनियावहाय ओ मिस्ट एबा फक जायो जायखौ जों बर'आव खुवा होनो मोनदां।
ओ खुहा।
औ खुहा होनोमोन। जायगा लायै जायगाथ' बरफ गोलैलायो। फाय जोङो। गरम गस्ला गाननानै थायो सुइटार्स जेकेट्स। आरो मफ्लार आरि।
औ।
फाय जोङो गरम गरम बिदि जानाय लोंनाय जायो। आरो गरम गरम बिदि। खमबल आरि सिङावहाय थानाय जायो अर सायनाय जायो
स' जों दा बेखौ एसे खोनाबाय जों जेरै मिथिगौ जों गोजां बोथोरावबो जोंना स्टुडेन्टस एबा बांसिननि थाखाय जों सामार उइन्टार ब्रेक थायोना
औ
गोजां बोथोरनि बन्द' जोंना स्कुल फ्रा बन्द' थायो आरो बोसोरनि जोबनाय बोसोर जोबहैनायावबो जों गोजां बोथोरखौ लोगो मोनो
औ
डिसेम्बर मन्थाव जोंना बोसोरसेया जोबहैयो आरोना बे मादाव जों गोजां बोथोरखौ जों लोगो मोनो आरो गोजां बोथोरा थांबावो जोंना ओरै जानुवारि फेब्रुवारिसिम नभेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जानानै स' गोजां बोथोराव जों बांसिन खालामनाया जों ओ फार्स्टआव जों गोजां बोथोराव मोनजानाय बा मोननाय मैगं थाइगंखौ एसे रायज्लायनोसै फार्स्तआव होननोसै जों केबेस एबा कफि होनो दा जों
औ बान्दा कबि होनोमोनदां
औ ओमफ्राय अल कबि था-थायो जोंनाव सामब्राम बान लु बेफोरो थाखायो ओमफ्राय ब्रकलि
औ ओमफाय
औ माबाफोर लाफा औ
लाइ
लाइ स' बांसिनै जों फ्रेश ग्रिन लिभस फोरखौहाय जों गोजां बोथोराव मोननाय जायो आरोना।
औ
गोथां गोथां बुस्थु ना?
औ
दानिया माबाफोर बुंबावनो गोसोबा बिनि सिगाङावहाय
उइन्ट जोंना गोजां बोथोराव फेस्टिभेल्सबो जायो। आरो हलिदेयस जायो
औ
बन्द मोनो।
बांसिनै नोजोर नायनानै आं बुङोबा जों दा आंनि आंनि बायदिबा आरोना।
औ
गोजां बोथोरावहाय साबसिन मोजां एबा ओ गोसोखांथाव खामानिया आंना गोजां बोथोराव अर सायनाय।
औ
जों न'नि नख'रनि मानसिफोर एबा खाथि खालानि मानसिफोर जों ज' जानानै अर सायो अर सायनायजों लोगोसे जों सावरायनाय जायो जानाय लोंनायखौ जों दायो माबा मोनसे दाव हांनाय एबा बेदर हांनानै जों जायो एबा फ्रुइटस एबा माबाबो थायोना जों जेरै ओं मा होनोमोनलाय बेखौहाय अ फिथा फिथाइ ओ ओमफाय मा जों सावनानै जायो संनानै जायो।
एनथाब लारु
लारु आरो बेजों लोगोसे बे मोनसे फुइद दंमोन अबे हा सिंगाव मोनग्राया ओमफाय रुनानैबो जायो ओमफ्राय हांनानैबो जायो। थासुमलि एस बेखौबो बेथ' आरो दा बे फिक एकदमबारे साबसिनै मोनो आरो ना बे बुस्थुखौ।
औ माने फेमिलि गेदेरिंस जायो।
खाथि खालानिजों लोगोसे न'नि।
उम
जों बहाय मोजांथार समखौ जों मोनो जोंनि नखरनि मानसिफोरजों आरो मानो होनबा बे ओ उइन्टार एबा बोसोरनि जोबथानाय नालाय बांसिन जाय मानसिफ्रा बाहारायाव फरायो बाहारायाव खामानि माव मायो बिसोरो नआव फैनाय जायो
औ
औ लोगो मोनो बेखायनो गोजां बोथोरा अनेक आंनि बायदिबा आरोना मोजां
उ उ
नों माबाफोर बुंनो गोसोबा बुंनो हाबावगोन
गोजां बोथोराव मोननाय फिथाइ सामथाइनि बागै खोनथानो हागोन नामा
औ गोजां बोथोराव जों ओ सन्थ्रा एबा अरेन्ज बेथ वानब दा मोजां साबसिन गोजौसिनाव दोननो दोननांगोन बेखौ आफेलफोरखौथ जों गुसु जायगायाव मोनखायो
औ जोंना अरेन्सखौ नारें खमला हो नो
औ औ नारेंखमला मोनो सन्थ्रा नारेंखमला ओ बांसिनै बु थाननिखौ जों प्रिफार एबा साबसिन मोननाय जायो।
औ
आरो गिदिर आरो मोजां जायो लकेलनिफ्राय आरोना साबसिन जायो
लकेल ना गोखै जायो
औ बेजों लोगोसे दा खौ लिबु गल लिबु मोनो नागोन बेसोरखौ मोननाय जायो बांसिनैहाय
ओमफाय मौसुमि मोनो
मौसुमै मो
औ बैग्रि मोनो
बैग्रि मोनो येस ओमफाय जलफि
औ
ओमफ्राय मा दंबावोमोन?
आं मिथिनो मिथिनो रोंला बेनि अनगा औ
दा जोंनों बाय गोजां बोथोराबो जेरै लाइक जों गोलोम बोथोरखौ जेरै नांगौ गोजां बोथोरखौबो नांगौ गोजां बोथोरखौ जेरै नांगौ दुफांखौ आरो उदां बोथोरखौबो नांगौ बेजों लोगोसे दैज्लांखौबो नांगौ
औ।
दा जोंनि नांगौ बायदिनो जों बोथोरखौ मोनो आरोना।
उम।
मानो होनबा गोजां बोथोराव जों गोलो गरम जायोबा जोंनि थाखाय मोजां जानाय नङा आरो दैज्लां बोथोराव जों गुसु जानानै अखा हायालाबा थायोब्ला मोजां जानाय नङा
उम।
जोंनि सम बायदि जोंनो बोथोरखौ नांगौ दा जों बोथोरखौहाय सम बायदि मोननो थाखाय जोंनि खालामनांगौआ जाहैबाय दंफां लाइफांफोरखौ मोजाङै दोननाय।
उम।
आरो नांगौबायदि दैखौ जों गारा लाबा मोजाङै बाहायनाय।
औ।
आरो जोंनि बे थांना थानाय समाव जों इन्डास्ट्रिस एबा बेफोरखौ जों खम खालामनानै बा मोनसे सासटेबोल लाइफाव जों आवगायनो हानाय बायदि ना। बायदास इफेक्ट जायैबायदि इनभाइरनमेन्ट एबा जोंनि थासारिया गाज्रि जायो होमबा जों सावरायनायखौ बेहायनो दोन थ'सिगोन।
उम।
हामबायसै।